हेलौ औ खोनादों नोंथाङा?
औ औ खोनाबाय
औ दे नोंथांजों आं एसे आबादनि बागै सावरायनो ज
औ औ औ औ सावरायजायो नों
औ औ आबाद होनोबाथ' जों बिदिनो आबाद मावनायखौनो फोरमायो आरोबा आबादा आथ' गोबां रोखोमनि थायो नालाय दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद मेसेंाव मावनाय आबाद थायो थायो आरो बायदि रोखोमनि आबाद जेरै माइ आबाद मैगं थाइगंनि आबाद बायदिनो आरो बेबायदिनो आरो जोंथ' थांनानै थानो थाखाय आबादखौथ' मावफाथारनांगौ आरो मैगं थाइगं जानोथ' जोङो आबादखौ मावनांगोन आबादारिफोरा्रा मैगं थाइगंखौ गायबासो जोङो मैगंखौ मोनजागोन बेबायदि जादों दा आब न'आवबो न'आवबो गायना लानो हायो आरो खायसे एसे एनै जानो थाखाय न'फोराव गायना लायो आरो खायसे फोथाराव बुरजा खेथि मावग्राफोरा बुरजा फाननो थाखाय आबाद मावो आरो बिदिनो मैगं थाइगं दाथ' जों दैज्लां बोथोर बोथोर नालाय दाथ' माइनि आबाद सोलिगासिनो दा आ मायखौ ओ माइ आबाद मावनो थाखायथ' जोंना अखा नांगौ जायो दैज्लां बोथोरावबो आंबो आजिखालि आरो माइखौ मेसेङावबो मावोना बे सलार लगायनानै दुब्लियाव दै दिहुननानै बेबो मेसेङावबो आबाद मावनाय नुयो आरो दानि अ दा जों मैगं थाइगं होनोब्ला दैज्लाङाव जोङो ओ- बेफोरबायदिनो लेस्रा भिन्दि बेफोरबायदिनि आबाद मोनो आरो फ्राय आ- मेसेंनि होनोबबो जों आरो आलु कबि फुलकबि बिलाहि बेफोरखौ मावनाय जायो आरो मेसेङाव दा गोबां रोखोमनि माबा आबाद मावनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो
औ औ
दा नोंथांमोनहा आबाद मावो नामा
औ औ जोंहाबोथ'ओ आबाद मावनाय जायो
औ आबादखौथ' बयहाबो माखायो
औ औ ओरैनोथ' जों औ जेथु ओ आबाद गाहाय माइ आबादाव जोंहा गाहाय जेराव जोङो माइ आबाददों जोङो थांनानै थायो। जेराव जोङो माइ आबादखौ गासिबो न'खरावनो मावखायो दा दासान्दि जोंहानियावथ' गायगासिनो दङ बि गायनो थाखायथ' दिनैनि समाव गोदोनि बायदिहाय ओ खाथिनि न'खरनि फोरबो बा बेजों सावरि जानाय बेफोरबायदिथ' जों मोननो थांलिया दिनैनि समाव हाजिरा नागिरनो गोनां जायो। हाजिराखौबो नागिरना मोना।
औ।
थिखाफोर नागिरनानै जोङो गायहोनाय जायो आरो जोंहा
औ। जोंनिखिबो बिदिनो बदल गायो आरो जोंनिखि हाजिराखौबो मोस्लाबा नालाय बिबा बिनि न' बिनि न' गायस्लाय- गायलाय लायनानै हैयो आरो माने जोंनिखि।
औ औ औ जों जोंथ' बेफोरबायदि सोलियो टाइम माब्लाबा सम माने ओ खायसेनिबा बुरजा थायो
अ मिलाया जाहैयो टाइमा ओं
गायनाय सम्फोर फ्रावबो जाय सोरनियाबा बिगासे थागोन सोरनियाबा बिगाथाम जोंनिजोंथ' बांसिनानो दिनै ओ बेफोरबायदि बदल गायनोबो रावबो गैया जेराव हायजिरामावनो थांजोबो गासैबो आरो थिखा बायदि थांङो बेफोरबायदिनो गायनाय जायो लोगोसे ओ गुबुन आबादफोरखौथ ओ' एसे एनै जानो थाखाय मावफारनाय जायो जेराव ओ काख्रेलफोरखौबो ओ गायदो बेफोरबायदिनो हेलफोराव जोङो जेब्ला मान लानो हमो अब्ला ओ जोङो बायदिसि सिना जें सि आरि होनानै ओ सां बानायनाय जायो बैसां बेफोरबायदिनो जोङो खाख्रेलफोरखौबो ओ मावनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो ओ दैज्लांवाथ' गोबां जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जोङो फाथो ओ फाथोफोरखौ जों नुयो जेराव जोङो ओ लेस्रा मैथा मैथाफोरखौबो जों नुयो बिदिनो गोबां ओ आबादखौनो दिनै ओ मेसें बोथोरनि आबाद खौबो जों दैज्लां बोथोराव दिनैनि सम मावनायखौ नुनो मोनो
ओं मावो उम
जोङो जिंखा बायदिसिना औ
नोंथाङा माइ आबादनि बागै फोरमायनो हागोन नामा माइ आबादखौ बोरै मावो बेफोरदि
औ औ माइखौथ' जों मिथिखायो जिहेथु जोङो जेब्ला जोङो माइजलि सोमबाय बेनि उनाव जोङो साननै सानथाम सोमना दोननानै बिदिनो जों थिखोबाय इनिफ्राय बायदिसिना जों थास' बिलाइफोरजों खोबो सोरबा बस्थ जोंहा दोननो गाज्रि औ गाजा ओंखारबाथाय बेनिफ्राय हालेवबाय दब्लायसे हाखौ बा दब्लायनै हालेवनानै सारना होबाय बेनिफ्राय फुबाय बेनिफ्राय गायग्रा हा खौबो फोमोनना लाबाय हालेवनानै ट्रेक्टरफोरजों बिदिनो गायबाय हाबाय बाय बेफोरबायदिनोसै जिहेथु दिनैनि समावथ' जोङो आबाद होनना बुङोब्ला जोङो माइ आबादनि अनगायैबो जोङो गुबुन गोबां आबाद फोर नुनो मोननाय जायो जेराव जोंनि गेजेरावथ' आबाद महरै जोङो थालिर आबादफोरखौबो जोङो बुंनो हायो बायदिसिना दिनै गययो-गय- गय दिनै बागान बानायनाय नुनो मोनो दिनै नोंथाङा एसे गुबुन आबादफोरनि सोमोन्दै मायबा रोंगौथि दङ'ब्ला एसे फोरमायजागोन आलु बा बेसर बा गुबुन गुबुन आबादफोर नोंहा माबायदिहाय गायो एसे फोरमायनो हागोन न
अ आबादनि बागैथ' आं बांद्राय मिथिया आरो माने आलुफोरखौ गायनोस इसे मिथिबायानो आलुखौथ' जोङो फोथारफोराव गायनो थाखाय जों आरो आलु बोरायखौ बाया लाबोयो आरो नों बेसेबां जख खानि गायनो बेखौथ' गाव लाबोथ' मिथिखागोन नालाय लाबोनानै बेबायदि दिनो आरो हाखौ जावो दुब्लिनि हाखौ जे जावहो ना मायो आंबो मिथिया एसे जावनानै माबायो खोमा आलु खौ गायनानै होयो लारि लारि ओमफ्राय बेफोरबायदिनो हाजों सि फबनानै आरो बिनि सायाव जिगाब होनानै दोननाय जायो आरो
औ औ
दा आबादखौथ' बेलेग बेलेग खायसे खायसे जायगायाव आरो बेलेग गुबुन गुबुन आबाद माव वो आरो गावबागाव जायागा लायै जायगा दा जेरै खायसे खामनि आबाद मावो खायसे दा जेरै काशमिरफ्राव आपेलनि आपेल बिफांनि बेफोरबायदि बिदि आरो आर खायसे बैग्रिनिबो आबाद मावो गोबां खुसेर आबाद बुहुत आबाद दं आरो माने बेलेग बेलेग रोखोमनि आबाद मावग्रा थायो आरो जायगा लायै जायगा
औ औ औ
जोंथ' मेसेङाव बेसर गायो खाला खालाखौबो मिथिगोन ना खाला दालिखौ अ खाला बेखौ गायनाय जायो आरो आरो दालि मुसुर दालि मथर बेफोरखौ जों मेसेंयाव गाय नाय जायो आरो दाथ' जों दैज्लांआव बांद्राय बिदि फोथाराव मैगंथ' गाया न'फोरावनो गायो आरो मेसेङाव बा दैज्लाङाव फोथारावथ' दा माइनि आबादल' सोलियो नालाय दा खायसे बुरजा फाननो थाखाय गायनाय जायो जोंफोराथ' एसे एनै ओरैनो न'आव जानो आनथा लेस्रा कक्रेलफोरखौ न'आवनो गायना लानाय जायो आरो
औ औ लोगौ लोगौ जिहेतु जोंहा बेफोरबायदि गोबां आबादफोरखौ जोङो मावनानै दिनैनि समाव नंगौ
जानो थाखाय गायो आरो खायसेया मालाबा समाव बांद्राय बुरजा जायोब्ला मोनाबिलि समफोराव मनायाव सोनानै फाननो लांबाय नङा होन ब्ला जेराव जोंहा औ सक जाखायो जोंहा मोनाबिलिनि सम सक जायोबाथाय बाजार जायोबाथाय बेयाव जोङो लाना थांनानै। थाव संख्रिफोरनि ओ खरसाखौ जों मोननो हायो। ओ दिनैनि समावथ' जोङो मिथिगौ गोबां आबाद मावनायफोरा जोंहा दिनै सोलायबोबाय। नेमखान्थिफोरा जोंहा नाथाय जोंनि ओनसोलाव जोङो गोदो गोदायनि ओ आदब खान्थिजोंनो दिनै आबाद मावनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नाथाय दिनैनि समाव जों सोलायनांगोन बेफोरखौ जों जेराव जोङो ओ गोबां सोंलोंथाइफोरखौ जों लानानै लानांगोन जों सोलोंथाइफोरखौ लायोब्लासो जोङो ओ गोदान मुगानि आबाद मावनाय आदब खान्थिखौ सोलोंना लानो हागोन अब्लासो जोङो ओ बांद्राय फिसा जायगायावनो उम बांसिननिफ्राय बांसिन आबादफोरखौ जोङो मावनो हायो बिदिनो दिनै जोङो थाङोब्ला जोङा जोंनि ओ मैगं मैगौआथ' जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव थांना थानायाव गोनांथि आबादफोरा जोंहा जों सानफ्रोमबो थांना थानायाव जानो नांगौ जायो जियानो जा जोगोनारानो जा आलुआनो जा जा बायदिसिना महर दालि बेफोरखौथ' जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो। दा बे फोरखौ जुदि जोङो आबादफोरखौ जुदि मोजाङै मावनो हायोब्ला जोंहा ओ बेफोरनिआव गोबां फैसा दङ जेराव जोङो गोबां मानसिफ्रानो सानफ्रोमबो जिउआव ओ हाथाय खालामनो थाङो बाजार खालामनो थाङो जानो थाखाय गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखै। स' बिदिब्ला जोंहा ओ जुदि रांखान्थियारि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोङो ओ गोबां जौगो आबाद मावनानै जों जौगानो हायो। मानो होनना बुङोब्ला बेफोरनि ओ बाजारफोरा सानफ्रोमबो जायो जेराव जोङो सानफ्रोमबो बाजाराव लांबानो जोङो फानहैनो हायो। जों जेबो गारलायनो गोनांथि गैया। मैगंफोरखौ बा फाननो हायिनि खोथायानो फैया मानो होनना बुङोब्ला सानफ्रोमबो सुबुङाफोरानो ओ जिहेथु गावनि उदैखौ सुफुंनो गोरों जायो बाजार खालामनानै लाना थाङो दा बेफोरबायदिनो गोबां जोङो ओ जोङो बेफार फालांगि खालामनानै जोङो ओ दावगालांनो हायो रां आर जिनो हायो जेराव जोङो दिनै आबाद मावलायाबाबो जोङो जों आबादनि ओ जोङो ओ रांखान्थियारि बिथिङाव जोङो बायदिसिना बिजनेस आरि मावनो हायोबा जों फायखारि जानो हायो। जों गुबुननि आबादखौ जों बायख'नानै जोङो ओ बाजाराव फाननो हायो। ओ लोगोसेनो जोङो ओ डाइरेक्ट फानहरखानोबो हायो सोरनि बायबाय बिनिफ्राय दा गुबुननो फानहरखाबाय। बेफोरबायदिबो जों फाननाय गोबां नुनो मोनो आरो खायसेबा जोङो नुनो मोनो जे जोंहा जेराव ओ आबादखौ बायबाय बिनिफ्राय ओ बबावबा जनानै‌ बेखौ फानबाय थायो आरो लासै लासैनो जेनेबा।
औ नंगौ। दा जोंखौ आबादखौ औ आबादखौ मावोब्लाबो जों औ।
मावथारनांगौ बा जोङो बायदिसिना आबादफोरखौ जोङो मावनानैसो जों फैसा रां आरजिनो हागोन जोंहा हा गैया हु गैया बाव मावगोन जोंहा ओ गायनो थाखाय जोंहा ट्रेक्टर गैया फनो थाखाय जोंहा बायदिसिना बेफोरबायदि खायसेया सानो आरो जेनेब्ला। नाथाय बेफोर गासैबो गोरोन्थि जागोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै रां आरजिनो थाखाय जोङो बाजार जारफोरावबो थांनानै जोङो हा हु गैयाबो जोङो आबाद आबाद गैयाबाबो जोङो बेयावहाय थांनानै पायकारि आरि बा बायख'नाय फाननाय बायनाय बेफोरखौ खालामोब्ला जों गोबां रां आरजिनो हायो।
औ
उम
टाइमाबो जाबाय जोंना।
औ औ औ नोंथां दे दे।